हेल'
हेल' औ नोंथां
जादोंना नोंथाङा
खोनादों खोनादों नोंथां
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दायो?
दा बिदिनो जिरायना दं नोंथां
ओंखामफोर जाखांबायबा नोंथां
जाखांबाय नोंथां जाखांना जिरायनाय दं गरमा बिराद गरम होथारदों माथो
औ बोथोरानो गरमथार दा दा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायसायाव बिदिब्ला नोंथां
दे नोंथां फोरमाय बायदा
मोसौ बोरा मोसौ बोरमा फिसिनायनि सायावनो जोङो रायज्लायनोसै
औाव नोंथां
दा मोसौ बोरमा फिसिनायनि बेलायाव नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
मोसौ बोरमायाथ' न'आवबो फिसिनाय जायो बार' जोंहा न' फिसियनो दं मोसौ
ओरैनो जोंहा दासान्दि बेबायदि मोसौ हालुवाखौ फिसिनाय जायाखै मोसौ गाय हिसाबैसो फिसिनानै दोङो आरो जोंहा दा दासान
औ औ
बोरमायाबो बेबायदिनो दं मोसौ जिथु हालुवा बे मोसौखौ फिसिनाय जायाखै आरो मोसौ गाय बेफोरखौसो फिसिनाय जादों आरो गाइखेर दिहुननायनि थाखाय मोसौ हालुवाजों जे
हेल' औ
औ नोंथां खोनादों
औ दे बुंलाय
अ मोसौ हालुवाखौ फिनाय जायाखै दासान्दि मोसौ गायफोरखौसो फिसिनाय जादों आरो मोसौ हालुवाखौ जों बाहायनाय जाथ'लाखोनो होनजायो दा बे' ए ट्रेक्टरफोरजों गायनाय फुनाय जायो नालाय
माव
बेनिखायनो मोसौ गाय मोसौ हालुवाखौ फिसिथ'नाय जायाखै आरो मोसौ गायसो फिसिनाय जायो गाइखेर दिहुननायनि थाखाय फालांगि खालामनो थाखाय औ ओफ्राय माबाफोर सोंलु दोङ नामा नोंथांनि मोसौनि सायाव?
दा नोंथांनि न'खरावथ' दा मा होनो ओ मोसौ गाय दङ होन दे नङा होमब्ला मोसौ गायाव गाइखेर फाननानै नोंथाङा गोन खामायगासिनो ना
अ खामायनाय जायो नोंथां।
औ। दा मोसौ फिसिनायाव मा मा माने माबायदि जोथोन लानांगौ मा बे खामानियाव माने ओ माबायदि माने जोङो जोथोन लानांगौ मो थौखौ अब्लासो जोङो माने मोजां फिथाइ मोनगोन। बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ मोसौ गाय लानो होनबाथाय जोंहा गांसो मोनो गांसोनि मुंखौ आङो बाबाथाय निपियार उम सेदिं पयार माबबा लिरोमोन बेनि उनाव दाना जिथु गुन्दै जाहोनांगौ जायो सापर्ट लांनो गोनां जायो आरो से गांसोफोरफोरखौ दै गुदुंजों बा रुनानै गुन्दैफोरजों रुनानै जिगाबफोरखौ होनो गोनां जायो आरो मोसौ बे बाराद्राय सान्दुं गोसाफोराव दिहुन नङा जायो आरो दाबायदिबोथोर बोथोराव न' सिंनि बा साया सायखुमफोराव खानानै दैजों गुन्दै जों माबाजों जाहोबाय थानांगौ आरो सानफ्रामबो
बिदिब्ला गाइखेरफोरा मोजां मोन गाइखेरफोरखौ मोजाङै मोननाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ
नोंथांनिया नेटआ गैयै दंना गैया
औ
औ दासो खोनादों
खोनादों नोंथां। हेलौ हेलौ
औ औ। अ अ खोनाबाय दे दे बुंनाय
बिदिनो होनदों ओ मोसौ गायखेरनि थाखाय गाइखेर मोननो थाखायबो जोङो बै दानाफोरखौ खोनादोंं नोंथां जिगाबानो जा बायदि गांसोआनो जा बेखौ रुनानै गुन्दैफोरजों रुनानै बेखौ न' न' खाथि सेर एबा न'नि जिंफोराव साया साखुम खानानै दा फुङाव सानजौफुंआव बेलासे थारमाने बैखौ गुन्दैफोरखौ बा गांसोफोरखौ हाना लाबोनानै जों थोनै सुनानै होनांगौ आरो बेखौ आरो बिदिब्ला गाइखेरा जोंनिया नांगौखिनि जखानि मोनो आरो जेसेबां लुबैयो
औ औ औ। माने बेफोरबायदि जोथोन लायोबा माने नांगौसेबां माने रांखौ
औ औ।
गोन होननानै नोंथाङा सानो आरो
औ औ। नोंथाङा ओरैनो मोसौ बोरमा बायदिसिना फिसियो होनबा
हेलौ। खोनादोंना नोंथां? हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ।
दानबाय।